औ।
औ खोनादों।
औ।
दा नोंथाङा ओरैनो दं नामा?
औ नोंथां ओरैनो दंथ'यो दासान्दि।
औ बिदिबा आं नोंथांजों एसे आयदा मोनसे लानानै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ। थ' होमबा जोंनि दिनैनि ओ सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय नोंथां जोंनि बर' हारिनि ओ जों माखासे ओ जोंहा जानाय लोंनायजों लोगोसे माने जोङो एम्फौ एनलाफोर बेफोरबायाददि ओ जों आइजें माने जों माने एम्फौ बेबादि जानाय फोरनि सोमोन्दै आरोना जों बे एम्फौफोरखौ बा जों हायाव मोननाय जावनानै मोननाय बेफोरबायदि एम्फौफोरखौ जों मा मा ओंख्रिजों जायो आरो बेफोरनि सोमोन्दै औ बिदिबा दे नोंथाङा एसे फोरमायनो होदो।
औ नोंगौ नो नोंथां औ जोङो जोंहाथ' जोंनि दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां ओंख्रि ओंख्रिखौबो जायो आरो जाय जोङो मिथिंगायाव मोननाय एम्फौ एनलाफोरखौबो जोङो बर'फोरा खनसायनानै जायो नङा होमबा? बा हमनानै जायो जों गिबियावनो इम्फौ जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बैयो जोङो बोरबाय नङा होमबा? आरो जायखौ जोङो गुन्दि खालार होननानै बुङो। बेफोरखौथ' जोंनि बर'फ्रा जायो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ
बे बे गुन्दै गुन्दै खालायाथ' जोंनि थाखाय ओ गोबां गोथाव गोनां इम्फौ बियो नङा होमबा आरो लाथा एम्फौखौ जों जायो नङा होमबा नोंथां? लाथायाथ' जोंनि बे सांबा गोबौ माने फाइबार थानाय जोबोर माने प्रटिन थानाय मोनसे बियो इम्फौ जाथो मोनसे। थिग बिदिनो जोङो बर'फ फ्रा खांख्राइखौबो जायो नङा होमबा खांख्राइआबो मोनसे जाथिसे एम्फौ। आरो बिदिनो जोङो हा सिंनिफ्राय मोननाय जायखौ जोङो खुसिंग्रा होननानै बुङो। जायगा लाय जायगा बेखौ गोबां बेलेग बेलेग आलादायै मुं दोननो हागौ नाथाय जोंनि साइडाव ओनसोलावहाय बेखौ खु सिंगारा होननानै बुङो आरो आरो थिग बिदिनो जोङो हाग्रा बै ओ माने बैसागो बोथोराव बिलाइ खिलिनाय लोगो समाव बियो बोर बायदि होनना बुङो बिर थिंग्राया बेखौबो जोङो गोबां हमनानै जायो आरो बर'फ्रा। आरो थिग बिदि औ थिगखोनो जोङो बेखौ जोङो आरो ओ जायफोरनाव सुक्लाय बालाबारि बेफोराव आरो जों गोबां मोनो आरो इम्फौ एनला। बेयावबो जोङो बालाबारियावबो जों बोरबाइफोरखौ मोनो बेयावबो जोङो हमनानै जायो आरो बर'फ्रा।
नोंगौ नोंथां।
थिग बिदिनो जों बर'फ्रा गोबां इम्फौखौ जोङो जायो आरो बिदिनो जोङो साव बिफां गेसावफोराव जोङो थायो इम्फौ गुन्दि खाला होनना बुङो बेखौबो जोङो दानखावनानै दिहुननानै जों बिखौ एवनानै जायो आरो जों हाइस मोजां। जोंनि प्रटिन गोनां बुस्तुवा होनना जोंबा जों लाथा नङा होमबा लाथायादि जोंनि थाखाय जोबोद प्रटिन गोनां एम्फौ। बेखौ गोबां मानसि यानो फ्रायबो जायो आरो लोगोसे जोङो बेखौ ओ आलुफोरजोंबो जोङो बेखो जेब रोसि जेब जेब एसे रोसि होनानै जोङो जायो आरो नोंथां थिग बिदिनो जों बि बिनि दामाबो जोबोर गोजौआव दायो आथिखालाव बुंनो थाङोबा फुवाबे देरस'। दुइस' जायो आरो किलुआव बियो द'जौनि सायाव आरो। जोबोर गोनां ओ जोबोर माने बेखो जोंनि साइडआव एबो ओरैबो जोङो बेखौ फिसिनाय जाया माने खम बिबांनि मानसिया फिसियो आरो। बेखौ जोथोन लानोबा जोबोर खस्थ' जायो आरो गोबां कस्थ' खालामनो गोनां जायो बिनिफ्राय नोङो ओ पस माने फैसा बा रां आरजिनोब्ला बेखायनो जोंनि ओनसोलाव बारा बेखौ मावनायखौ जोङो एसे एफाग्राब नुआ आरो नोंथां। आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नोंसोरनि ओनसोलावहाय मा मा बिदिनो एम्फौ एनलाफोरखौ जायो जायखौ नोंथांमोना मिथियो।
औ नंगौ नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि एम्फौ एनलाफोर जानाय जायो जेरै नोंथाङा मख''खाबाय खुसिंग्रा होनना बुंनाया औ बेखौबो जायो जोङो। आरो बेबायदिनो जोंहा दैयाव मोननाय एम्फौफोर जेरै गांजेमा। आ सिंखावरि आरो बेबादिनो खांख्राइ थाबाय नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा हायाव मोननाय हमना ला जों माइ हानायाव मोनो जेरै गमा गुमा गोथाव गमा मेजेम बेफोरखौ मोननाय जायो आरो जों एम्फौखौ जायो नोंथां आरो आरो बिदिनो दंबावो जोंहा नोंथां नों फोरमायदों बरबियाखौ बे ओ बैसागु बोथोर समावहा खोमसियाव बे बिरना फैयो ओमफ्राय
औ
फाख्रि दंफांफोरावहा बाना थायो आरो बिलाइ गोरलै जानो फैयो बेखौ जों औवानि दान्दाजों जों बुस्रिबानो सिरियो आरो गाहायावहा जों बेखौ बिदिनो एवनानै जायो गांफोरखौबो साफा खालामना एवनानै जों ओ ओम बाथोन देनाबो जायो आरोना नोंथां बेखौ आरो बेनि अनगा अगायैबो आरो एम्फौ होनोबा नोंथाङाथ' बोरमायखाबाय एम्फौ लाथाया बेथ' गासिबो जोंनिबो ओ मोजां मोननाय एम्फौ गासिबो जानो आरो माखासेफ्रा जानो हाया आरो ना बेखौ एलारजि जायो बे माननाय जायो औ बेवहाय बांसिन प्रटिन थायो नालाय बेखायनो ओम थह बे लाथा एम्फौखौ जों अनलाजोंबो जायो बा मैथा गोखैजों एवना जायो ओरैनो गोरानबो थावजों एवना जायो आरोना बेबादि जानायखौ नुनो मोनदों औ आरो बेनि अनगायै जोंहा जों एन्जर बेदरबो जानाय जायो आरो जों एन्जर बेदरखौ नोंथां जोंथ, मोनो माइ हानाय दुब्लि फोथारफ्रावहाय जों बेखौ जेब्ला माइ हाखांनायजोबो अब्लानिया जों बेखौ ओ जों जावनो थाङो आरोना खदाल लानानै
औ
खदाल लाना जावो जों जावनानै ओमफ्राय उनावहा बेखौ मोनहादोंबा बुथारनानै जों मोजां बिबुफोरखौ ओ अरजों सावनानै जों मोजां साफा खालामो ओमफ्राय गोदानानै जों एवना जायो आरोना एन्जर बेदरखौ औ नाथाय औ आरो बेबायदिनो दं जोंहा ओ एम्बु बेदर
औ
जों दैज्लां बोथोरावहा जेब्ला अखा हाजेनो
औ
अब्लानिया बिनि साननैसो थानानैनो एम्बुआ जोबोद ओंखारो आरोना नै बे साननैसोसो एसे गाबनाय खोनायाखै आरो दाखालि
औ
ओ जिबा सानसो सिगाङावहा जोबोद गाबनाय खोनादोंमोन आरोना
औ
एम्बु एम्बु बंगा औ एम्बु बंगाखौ जोङो बिदिनो दुब्लि फोथारफ्रावहा गाबो नालाय मेरला अखा हानाय बोथोराव जों नायगिर लाङोमोन आर ना गोदो टर्स लानानै अर फोजोंना ओममफ्राय नायागिरनानै जों बेखौ एम बेखौ नुबा जों बुयो बुनानै लाना फैयो लानानै जों बस्थाफ्रोराव सोनालाना फैयो आरो बस्थासे गाहाम लाना फैयो मालाबा बुरजा मोनबा हनिया ओमफ्राय बिगुरखौ जों मोजां साफा खालामो खुयो बिगुर खुनानै जों गोदानानै जोङो बे अन्थाइ बाजाबफोर बा नोरसिं बेबायदि होनानै जोङो मोजाङै एवना जायो आरो थावजों
औ
बेबायदि जों जानायखौ जों नाथाय खर'खौ जाया आरोना जों जानजिनि प्राइस जायो आरो दानजिनिफ्राय दानना गारो गोथाव गोजौनिख गारो आरो ओ बिबायदिनो ओ आरो जों एम्फौ होनना बुंदोंबा बेफोर एम्फौखौनो जानाय जायो आरोना जों मख'जोबखानाय जाबाय बांसिन दा आरो गोसो फैयाखै आरो मा मा
ओ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नों थां बुंनाया जेरै जोङो एम्फौ होननानै बुंब्लाथ' जों बर'फ्रा गोबां एम्फौखौ जायो नङा होमबा जायखौ जों दिनै मुंख'जोबनो हागौ अ बिसोर नोंथाङा बुंदों बे एम्बौखौबो एम्बौखौ बेखौबो जोंनि ओनसोलावहाय जायो मानसिफोरा गोबाङानो दुब्लि फोथाराव दायो गोदो जों जे-जेसेबां मोनोमोन एमब्लुखौ जोङो दुब्लि फोथाराव आथिखालाव एसे खम मोनोसै आरो जोंनि ओनसोलावहायबो जायगा लाय जायगा बेखौ मोनो जाय जायगायाव ओ हारसा फोर थायो बिसोरो मानो जाया नालाय बिसोरनि जायगाफोराव गोबां थायो आरो माने जोंनि ओनसोलावथ' बर' ओनसोलावथ' आरो जानाय जायो नालाय खम बिबांनि मोनो आरो आथिखाला व जों एम्बु बंगाफोरखौ आरो लोगोसे जोङो खांख्राइखौथ' जों आरो दा दैज्लां बोथोराव मोनो जोंनि जायगाफोराव बेखौ जोङो ओ देख्रेमनानैबो रदबनानै जायो आरो बिदिनो जों सावनानैबो बाथोन जोङो फुंफोराव ओंखामफोरजों जायो जाय आबादारि बिथांमोनहा खांख्राइ बाथोन मोनजायोबा ओंखामजों एसे गोजोननाय मोनो आरो मोदोमफ्रुनो माने बेयाव जोङो गोबां माने प्रटिन मोनो आरो जाय जों जायोब्ला आरो जोंबाथ' बे माइ मोननाय समावथ' आरो बे खांख्राइाया जोबोर मेलेम जायो जायखौ जों मेलेम होन्नानै बुङो खांख्राइनि सिङाव थायनाय गोमो बुस्थुखौ बेबो बिराद मोजां आरो जोंनि थाखाय आरो बेमार आजारफोरावबो हामो होननायखौ जों खोनादों आरो आरो जोङो एम्फौ होननानै बुङोब्ला जोङो बेयो ओ नाथु ना नङा होमबा नाथु नाखौ थेवबोथ' जों जायो बर'फोरा नाथुर नाथुर नाखौ ओ बेफोरखौथ' जोंनि जेनेबा एम्फौ ना एम्फौ नायावनो गोग्लैयो बेफोरबो नङा होमबा बेफोरखौबो जों बर'फ्रा लायनानै ओ बेखौ जोङो गोबां मोजां एवनानै बेखौ जोङो जायो बा ओंख्रिफोराव गारलाना होनानैबो जायो आरो एफाग्राब जोङो एवनो गोनांथि जालायलाया आरो बेखौ माने बियो ओंख्रिफोराव गारलाना होबानो बियो जाय मोनगोन आरो बे हारसिंनो गावनो गाव गोजा कालारिं जाबोयो आरो बियो बेयो फुद्लाला जायो नाथाय बियो संनाय लोगो लोगो बिनि माने रुपा सोलायबोयो आरो गोजा जायो आरो आरो थिग बिदिनो जोंहा ओ मा होनना बुगोन बे एन्जर निंगिनि बा एनजर गिदिर बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव फान सानानै जोङो जानायखौ नुयो आरो आरो दा बेयो माइ हाखांनाय जोबोब्ला जोंनि बै दुब्लि फोथाराव बा बेयो हाग्रा जायगाफोराव जायो बोरि बेफोराव फिसोरो एन्जरफोरा हा खुरनानै थायो जो फानसानानै जोङो जानायखौ नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव बेखौ गोबाङानो बिराद गोथाव होननानै बुङो नाथाय गावबा गाव बियो जानायनि माबा नङा होमबा रावबो रावनिबो जानायनि सोमोन्दै बा बुंसाजोबनो हाया
औ आरो बैदिनो औ नोंथां ओ जों बिदिनो एम्फौनिफ्राय लानानै थांबाय आरो जोङो दाउ फोरावबो थांजायो आरोना नोंथां
औ
जों माने जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्राथ' गोबां रोखोमनि एम्फौजों लोगोसे जों हाग्रानि दाउ बो जायोमोन गोदो बा आथिखाल आथिखालावबो जानायखौ जों नुयो नाथाय खम जायो आथिखालाव मानोना मोननो थांला दाउफोरखौ आरो एसे जोंनि सुबुंफ्रा बुजिबाय आरो ना जों बे हाग्रानि जिब जुनारफोर बा जों दाउफोरखौ बा एम्फौ एनलाखौ बांसिनै जों जायोबा बे सानसे समावहा जोबलांगोन आरो जोंनो आबहावाखौ बा जोंनो बे जानाय जाय थासारिफोरखौ लाखिनो थाखाय गासैखौबो नांगौ जोंनो बेखायनो एसे जानायफोरखौ जों खमायदों आरो बेफोरखौ नाथाय जों बुंनो थाङोबा दाउनि होनोबा आ जों नोंथा खोनादों जानो हागौ
औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौ बेयावनो लाखिथ'नोसै नामा
औ दे लाखिथ'बाय बिदिबा गोजोन्थों